अ खोनादोंना नोंथाङा औ औ आंबो खोनादों अ दायो जोङो राय लायनो लादों बर'नि हारिमुनि बागै
औ
ओ आं बुंनो आं बुंनो जोंनि बे बर'नि हारिमु होनोब्ला जोंनि बे बर' हारिया जेरावबो जौगानाय आखा फाखा राव रावखान्थि दामनाय देनाय मोसानाय दानाय लुनाय गासैयावबो आखा फाखाना बुंजायो जोंनि बर'हा जोंनि आंगो गाननाय जोमनाय दङ आंगो दामनाय देनाय दामनाय देनाय आगजु आगलाफोर दङ जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं आरो बायदि बायदि आरो बर'फोरहा गावनि आंगो गाननाय जोमनायफोरबो दङ जेरै हौवासाफोरना जाबाय गामसा आरो हौवासाफोरना गाननाया जाबाय इन्दिनि बेकड नङाब्लाथाय आर'नाइ आगर गोनां गानग्रा वेसकड आरो आर'नाइ आरो सिख्लाफोरनि एबा हिनजाव माहारिनिखौ बुंनो थाङोब्ला हिनजाव माहारिया गानो दख'ना बिदननि दख'ना एबा बायदि रोखोमनि दख'ना आरो जोंनि ट्रेडिसनेल होननानै बुंनो थाङोब्ला गोमो बिदननि दख'ना गोजा रेगि रेगां फास्रा आरो आर'नाइ गोजा गोथां बेबायदि बर'नि मोनसे ओ बियो बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल गाननाय आरो आरो बुंनो थाङोब्ला दा दायो गोबां आइजोफोराबो बर'नि बेबायदि दानाय दानाय लुनायफोरखौ नुनो थाङो जेरै गामि गंखनफोराव थाङोब्ला न'आवनो इन्दि इन्दिनि बे एम्फौ लाथा फिनानै थावख्रि लुनानै जि बानायनायखौ नुनो मोनो इन्दि फालि इन्दि फास्रा इन्दिनि जोमग्रा इन्दिनि दख'ना एबा आर'नाइ आरो अग्रं दख'नाफोरखौबो बे सानजारि दख'नाफोरखौबो दानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बेफोरखौ फाननानैनो बर' आइजोफोरा गावनि न'खरखौ बेंबोगासिनो दं ओ दायो नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानदोंना
औ हारिमुवाथ' बयहाबो दङ बिदिनो जोंहाबो दङ बिखिजा जोंनि आसामावनो गोबां रोखोमनि हारिमु ओ जाथि जाथि सानै नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि जेनेबा असमियाफोरहाबो बिसोरनि गाननाय जोमनाय दङ मेख्ला सादोर बिदिनो बेखिनि थागोन राफ नेपालि बिथांमोनाबो दङ बेफोरबायदिनो नङा होमबा गावसोरनि गावबा गावनि बेखौ लानानै बिसोरबो बिदि मोनसे दुग्गा थायो आरो बयहाबो बिसोरहाबो बिथांमोना माने गोबां दे खायनाय दङ आरो जोङो बैसागो बोथोरनि समाव बे जोंनि हारिमुखौ खौ लानानै बांसिनै मानेे खायफुंनाय जायो आरो जों बुंनानै थाङोब्ला जा जानाय लोंनाय आरो गाननाय जोमनाय बे मोननैया माने गोबां ओ बिफाव लायो आरो बे समाव जोंनि देखायफुंनायाव जोंबो मोसानाय जोंनि बेखिनियावथ' मोसानाय खानाय जायो जोंनि आसाम खैनायावथ' बिखिजा जोङो बर' असमियाफ्राबो गावसोरनि बिहु मोसायो गावसोरनि जा बिदि मेख्ला सादर मुगा थायो बिथांमोना बेखौ गानो आरो बिसोरो बेनिफ्रायथ' जा बिसोरनि बिदि जानाय लोंनाय बिसोरबो गावसोरनि हारिनि मोनसे दा मोनसे मा होनगोन आंगो गुबैयैखायसो जानाय दङ जोंनाबो जेरै बेबायदि जानाय दङ अमा बेदर अमा बेदर बेदर अनला बिदि जोंनि आंगो जानाय खायसे साफोर दङ आरोोना बेफोरखौ जायो आरो बिदिनो गासै सिबो गावबा गावनि हारिमुखौ लानानै मोनसे गोग्गानाय आरो मोनसे देखायनाय बे बुस्थुआ दंबयो आरो आरो
औ
बिदि हारिमुखौ नायनो थांब्ला जों गासैयावबो नुनो मोनगोन गासैहाबो मोनसे मोनसे जेसेबांखि फिसा हारियानो जा जेसेबांखि गिदिर आरो बयहाबो थायो आरो गासैयाबो बेफोरबायदि आं बेखौनो बुंगोन ओमफ्राय नोंसोरनियाव हारिमुनि बागै बेखौनो सोंगोन आङो ओ नोंथाङा जोंनियाव जेनेबा बे हारिमुनियाव माखौ बांसिन मोजां नाङो जेनेबा
आंथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बर' हारिनि गाननाय जोमनाय आरो मोसानायखौ जोबोद साब साबनाय आरो हामजानाय मोनो जोंनि बे बर'नि बे ट्रेडिसनेल मोसा थानाय जेरै बागुरुम्बा आरो बाला हामा मस साग्लांनाय दावस्रि देलाय आरो थावख्रि लुनाय मोस जानाय बेफोर गासैबो जोबोद नायनो समायना ओ जेब्ला गासैबो मोसाखावरि फोरा एके समानै एके एके गाबनि दखना आरनाय फास्रा बेफोरबाय लानानै मासायो अब्ला जोबोद नायनो मोजां नुयो आरो समायना नुयो दायो बेबादिनो बर'नि बे बागुरुमबा मोसानाया ओ मुलुगनां बेबायदिनो मुंदांखा जानानै दं बेखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोननाय मोजां मोनदों आरो बर'नि बे बुङो बुंनो थाङोब्ला जानाय लोंनाय जानाय लोंनायाबो जोबोद मोजां जेरै दायो बर'फ्रा अनला जायो औवा मेवाइनि अनला औवा मेवाइजों दाउ अनला दाउ बेबायदि जायो बेबायदि जानायफोराबो जोबोद मोजां आरो देहानि थाखायबो बियो मोजां मानोना बियो हेभि जाया बडिनि थाखाय देहानि थाखाय बियो गोलोर जाया आरो आं सानो बे जोंनि बे जानाय लोंनाया गुबुन हारिफ्रा सिगाङाव जोंखौहाय जानाय लोंनायखौ लाना बर' हारिखौ मुगैयोमोन नाथाय दायो नुनो थाङो जे गुबुन हारिफ्राबो जोंनि बे बर'नि आंगो जानाय अनला दाउ बेफोरखौ जोबोद ओ मोजां मोनो आरो जानायफोरखौ नुनो थाङो आरो बुंनो थ थाङोब्ला जोंनि बे बर' हारियाव अनला संनायाव खारै बे जेखौ खारै होननानै बुङो बेबो मोनसे टेस्ट टेस्ट लाबोयो जानायाव आरो बे खारैखौहाय गोबां मानसिफ्रानो न'आव बानायो थालिरनि फस्ला एबा खारंनि थानायफोरखौ फोराननानैहाय बेबायदि खारै बानायनाय जायो आरो बेफोर बे खारैखौ ओंख्रिफोरावहाय होबला थावनाय जोबोद मोजां थावनाय जायो आं बेफोरखौबो गुबुन हारिखौ ओ औ
जोंहा बेफोरबायदि गोबां जानाय लोंनाय दङ जोंनि जानाय लोंनाया गोबां आलादा जायो ओमफ्राय नोंथाङा बर'नि अनगायैबो जेनेबा गुबुननि माबा माबा मोनसे मिथिगोन ना मिथिया बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिथिगोबा बुंनो हागोन
ओ बर'नि अनगा गुबुननि बागैबो मिथियो जेरै असमियाफोरनियाबो गावनि एक्सट्रा थायो बेंगलिफोरना थायो जेरै बेंगलिफोरनाया स्पेसिलि ओ नानि डिस थायो जेरै बिसोरो जोबोद न जायो स्पेसियेल दिस थायो आरो जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला भजपुरि बा बिहारिफोरनि बिसोरनाबो गावनि एक्सट्रा केे जानाय थायो जेरै थेख'वा बिसोरहा जेब्ला सट फुजा जायो अब्ला थेख'वा आरो बेबायदिनो लिथि सक आ जानायफोरखौ नुनो मोनो गुबुन हारियाबो गावनि गावनि आंगो गुबुन गुबुन जानायफोर दङ गाननाय जोमनायफोर दं आरो बिसोरबो गावसोरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायखौ लानानै गोग्गानाय दं आरो देखायनाय आरो देखायो बेबायदिनो जोंबो बर' हारियाबो जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाया गोग्गानाय दं आरो आं सानो गुबुन हारिनिख्रुइ जोंनि बर'नि बे गाननाय जोमनायफ्रा साबसिन होननानै मानोना जोबोद रोखा रोखायै बेरखांनाय जायो बियो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाया ओ आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन ना
औ
ओ नोंथाङा ओ नों नोंथाङा जोंनि बर' हारिमुनि बागै माखौ साबसिन मोनो मोसानाय बा बेबायदिनो जानाय लोंनाय दामनाय देनाय माबाफोर
औ जोंनाव बेखौ आं जोंनि दामनाय देनाय खौ बुंगोन एसे आलदा जायो आरो गुबुननिस्र बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे जेनेबा जा बैसागो मेथाइ बेखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरोना बेवहाय जा आगजुफोर बाहायो खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरनि माने दामनायजों लोगोसे जोंनि जा मेथाइ थायोना बैसागोनि बे मेथाइआ गुबुन मेथाइजों जोबोद आलदा जायो बोथोरखौ लानानै बा बिदि बिहामजो बि बिखुमजो बा जा सेंग्रा सिख्लायानो जा बेफोरबायदि खायफा मे मेथाइफोर थायो जोंफोरा बेफोर मेथाइखौ खननानै जेनेबा रंजानाय जायो आरो जोङो बैसागो बोथोरनि समाव बा हाबानि समावबो जों खायसा मेथाइफोर थायो हाबानि मेथाइ अब्लाबो बेफोरखौ आङो जोबोद माने मोजां मोजां मोनो आरो खोनासंनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि मेथाइफोरा जेनेबा खोनाबानो मोसानो ओरैबायदि मोनसे बाहागो लानानै फैयो आरो ओंखायनो बुंनो थाङोला आङो बे मोसानाय आरो जा दामनाय आगजुफोरना बेखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बेखिथा गाननाय जोमनायाथ' थाखाबायानो गाननाय जोमनायाबो मोजां आरो मख'नो सानोबा बे जोंनि जा देंखो बेबो जोबोद मुहिथावना आरो बेनो
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाफोरा गासैबो सैथो आरो नंगौ ओ दायो आं आंनि बे बर' हारिमुनि बागै रायज्लायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय
औ गोजोन्नाय थाबाय
दे दान जागोन